हेल'
अ नोंथाङा खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
समाव दं नामा
औ आं फ्रि समावनो दं
अ नोंथां जों माने माखासे आयदानि सायाव बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन आं
औ रायलायनो हागोन नै नोंथां औ हागोन
माने आयदाया जाबाय बेनो दानि जुगनि हान्थाामेला हान्थिनाय हान्थामेला बिजनेसफोरनि सायाव रायलायनो थानोममोन आरो नोंथाङा मा सानो एसे बुंग्रोनो हागोन नामा बोरै बोरै जाखो
दा दानि जुगावथ' हान्थाामेलानि बागै बुंनो थाङोबाथ' मा होनो जोंनि माने डेभ्लप जागासिनो ओरै लामा सामा होन गारि मथर होन गोबां जेनेबा कलकारखाना दारिमिनफोर बायदि बायदि
जेनेबा गोबां सुबिदा जागासिनो आरो माने थांलाय फैलायनि थाखायबो मोजां बेबायदि आरो औ औ
खोनादों बुंलाय
औ' आरो नोंथाङालाय दानि जेनेबा हान्थाामेलानि बागै माथो बुंनो सानो
अ दानि हान्था मेला आरो गोदोनि गोबां फाराग दं जेनेबा हमना ला
औ औ
दा जों गोबां हान्था मेलाखौ जौगानायखौ नुनो मोनदों जेनेबा हमना ला गोदोनि दिनावहाय लामा सामा गारि मथरनि बारा एसेबांमानि एभेलेबेल गैयामोन बिनि थाखाय हान्था मेला खालामनाया एसे खस्थ' जायोमोन आरोना
औ
गोदोनि जुगाव हान्था मेला खालामनाया गोरलै नङामोन दानि जुगाव हमना ला जोङो माबा मोनसे हमना ला बे मबाइल बेस जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव लांनो थाखाय गोरलैयैनो लांनो हायो मानोना लामा सामा गारि मथर जोंहा दा गोरलैयैनो मोननो हायो
औ
दा हमना ला जों दानि जुगाव जों गोबां जदिनो हान्थामेला खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै सोरबा दखान बायदिसिना मुवा बेसाद जेनेबा गुबुन जायगायाव लांनानैै फानहैनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना जेरै मानसिफ्रा जेनेबा मैगं थाइगं बायस'नानै गुबुन जायगाया गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैयो।
औ
बेफोरबायदि माने जोङो हान्था मेला खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथाङाबो माबफोर बुंबावगोन नामा?
नोंथांनि नेथगा एसे स्ल नामा
खालामो।
औ हेलौ
नोंथांना नेथगा इसे सल' जान नों दं खुुमा। हा? खोनायाखैसे मोन।
हेल' नोंथां खोनाबाय। खोनाबाय नोंथां।